हेल'।
हेल'।
औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों दे नोंथां।
औ।
द्लाय नां नोंथाङा औ फ्रि नोंथां
औ।
नोंथाङा आंखौ फन हरनाय जाहोना नामोन नोंथां।
औ। दा जोङो जिब जुनारनि सोमोन्दै एसे रायजलायनो सान्दों।
औ औ।
नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा।
औ जिब जुनार होनोब्लाथ' जों जेनेबा न'आव। मोसौ बोरमा न मोसौ बोरमा बेफोरखौहाय बांसिन। बि जों फिसियो आरो नोंथां। बिदिनो नाथाय मोसौहाय माने दा मोसौआ माने जोंफोरनि न'खराव जेन' बिदि गैया ओमफ्राय बिदिनो जोङो मोसौखौ अ जेनेबा मोसौआथ' गांसो जानासो थांना थाखायो ना बिदिनो जों मोसौनो बायदि जानो थाखाय। जाहोनो थाखाय आरोना बिदि जोङो दा गांसो गोमानो दैज्लां समाव एसे जेनेबा उसुबिदा जायो आरो माने होनो थाखाय मानो होनब्ला जों दाब थ' माइ गायनाय बोथोर नङा होमबा नोंथां बिदिनो दा जोङो माने मोसौखौहाय माने हगारनानै होयोब्ला गुबुननि आरो माइ गायनायखौ माने खहा खालामहैबाथाय अब्लाथ' नोङो न'खरनि सुबुंफोरजों राय रायजाखागोन हागोन नङा होम होमब्ला बिदि जाहैबाथाय मालायनिखौ आरो मोसौआथ' बिदिनो जेनेबा गांसोल' जाना थांना थाया मोसौनो जों बायदि जेनेबा जों सो आ सो जेनेबा जों दोस्लायहैनो थाखाय सानजौफु समाव बे समाव जोङो माइरं रन्दैखौ ओ जेब्ला जों माइरं सुयोना बे ओंखाम सं बे रनदैखौहाय जोङो होयो संख्रि एसे होनानै अब्ला बिसोरनो होनाय जायो आरो आरो दैबो लोंहोनो थाखाय आरो बिदिनो मोसौआ माने बेवहाय जोङो मोसौनो गुन्दैबो होनाय जायो। बिदिनो बायदि दा खान्थाल खान्थाल फिथाइ न बिनि मादा फोरखौबो होनाय जायो आरो जोङो जाहोनो थाखाय बिदिनो बोरमाया आरो बिदि बोरमायाबो बोरमायाबो माने बिदि आरो दा जोङो फाख्रि बिलाइखौ होनो गोनां। जायो जाहोनो थाखाय बिसोरनो आरो खानथाल बिलाइ बेफोरखौहाय हानना होनांगौ जायो जोङो आ आरो मोसौ आरो बोरमानिफ्रायबो जों गाइखेर मोनो आरो बे आरो बोरमा न उह्म बोरमाया बोरमायाबो माने फिसा आजायो आरोना जेरै उह्म मोसौआबो जेरै मोसौ गाया फिसा आजायो बिदिनो जोङो बे मोसौखौबो माने जों जेनेबा जों फाननानैबो रां आरजिनो हायो आरो
मोसौआ गायल' नङा ए माने बेवहाय मोसौ हालुवा जोंबो जेरै जों हालेवनो हायो। गोदो जेरै एवोमोन बिदि दा नाथाय आथिखालाव बिदि नुनो मोनला हालेवनायखौहाय मोसौ हालुवाजों नाथाय बांसिनानो बांसिननि न'खरावनो बिदि मोसौ हालुवा थाया आरो मोसौ गाया थाब्लाबो माने जेनेबा गाइखेरखौहाय जेनेबा मोसौनिफ्रायथ' गाइखेर मोनखायो गाइखेरखौ लोंनो थाखायल'सो बाहाय। बाहायनाय बायदि जायो आरो मोसौ गायखौहाय लाथारो आरो मासेबाबो बिदि आरो बोरमाखौबो बोरमाखौबो जों जेनेबा फुजा फाथाल होबा थ' जों नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोङो जेब्ला मन्दिफोराव थाङो ओ मानिबा गावनि जेनेबा माबाफोर जेनेबा साख्रिफोरनिबाबो बो जेनेबा मा गावनि गोसोनि साननाय हास्थायनायखौ लुबैनानै जों खैना लायो बिदिनो जों बे माबाफोरखौ हैनाय जायो आरो गावनि नामाव मुंफोराव माने बे मन्दिरफोराव थांनानैहाय रायस'नहैनाय जायो आरो जेनेबा रायस'नहैनानै माने बिदि बिदि हगारनाय जायो आरो मोसौखौ गावनि मुङाव बिदिनो आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ जिब जुनार होनोब्लाथ' जोंनि दा गाससिबो जेरैबायदि बोरमा मोसौ अमा बिदिनो मैदेर गासैबो जिब जुनार
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो अमायाबो अमायाबो बिदिनो अफ्रि जानानै थांना थायो अफ्रि जायो बिदिनो गुन्दै जायो नोंथाङाथ' मोसौआव बुंनाय बायदि गांसो जायो अमायाबो बिदिनो जायो आरो बिदिनो मोसाफोराबो जिब जुनारखौ जायो जिब जुनारा जिब जुनाराबो माने जिब जुनारखौबो जानायबो दं जेरैबायदि मोसा सिंह बिसोरो गांसो मैफोराथ' आरो बिदिनो गांसो जायो सेसाफोराबो बिदि गांसो जायो औ बिसोरो जिब जुनारा बिदिनो माने गेदेर गेदेर न'नि न' फिसियो जों जेखौ न' सियास सैमाखौ फिसियो अमा फिसियो दा बोरमा ना बिदिनो मोसौ बि न फिसियो आरो आरो गेदेेर गेदर गेदेर गेदेर अरनबारियावथ' आरो मोसा सिंह मैदेरफोर बेफोर थायो माने जिब जुनारफ्रा औ बिसोरो आरो गांसो बिदिनो गांसो जायो खायसेया गांसो जायो खायसे आरो जिब जुनारखौ जानायबो दं बि बिदिनो आरो आरो औ आगोलनि जों आरो दानिजों जिब जुनाराबो आगोल बांसिन दंमोन जिब जुनारफ्रा नाथाय दा बिदि बांद्राय गैला जायनि जाउनाव मानसिफ्रा गेदेर गेदेर अरनबारिखौ दानस्रांनानै न' लुनानै थायो बेनि थाखायनो जिब जुनार फ्राबो गासिबो माने एसे एसे खमायलांजोब्बाय आरो ना आगोलनि बायदि नंला
औ नंगौ नोंथां बिदिनो बिदिनो जों गोबां रांबो आरजिनो हायो नङा होनबा दा नोंथाया जेरै बुंलांदों बेबायदिनो जेरै अमाखौबो जों फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो बेयो बर' माहारिनि जेनेबा बर' आइजोफोरनि थाखाय मोनसे बेंक हिसाबै जानो फैदों बे अमाखौ फानबो लानो माने बिसोर फैसा गोबां मोनो नालाय बेखौ बेंक हिसाबै सानो आरो बर' आयजोफोरा बिदिनो बिसोर आरो बेवहाय माने बे अमाखौ फाननानै आरो गोबां गावनि न'खरखौ माने सुंथानो थाखाय गोबां जेनेबा फैसाखौ माने बेवहायनो बाहायनाय जायो आरो जेरै मैगं थाइगंनि आरो माबाफोर खामानिफोराव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो आरो बेवहाय अमानि दामाबोथ' बहुद जाबाय नङा हबा नोंथां बिदिनो जोङो अमाया अमाया माने अमायाबो फिसा जायो जेरै
उ
माने फिसा आजायना बेखौहाय जोङो फाननोबो हायो फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हायो नाथाय जेरै जोङो
जेब्ला जों मोनसे साननाय थायो ना अब्लाथाय माने मोनसे जाफुंहैया आरो ना माब्लाबा अमानि बेरामानो फैनानै हब्रबनानै बिदिनो थैजोबलाङो
औ
बांसिन माने साननाय थाब्ला अब्ला बे फेलेंसो खालामहैयो आरो उनाव बि बिदिनो जालाङो बिदिनो ओहम जेब्ला मोनसे हास्थायनानै मोनसे थिनानै दोननाय बिफोर जेब्ला फाननानै दाङा मोनगोन बेखौ साननानै सान थायो फोरायनाव बिदि जाफुंहैया बिब्दिनो जायो आरो बिदि अमानि जेनेबा जेब्ला बेमार जादोंमोन ना बेमार जानाय समावबो बि बिदिनो जेब्ला जोंफोरनिफ्रायसो बेफारिफोरा बायनानै लांहैयो लांनानै माने बेवहायसो से दाम खमावनो बनानै लांङो लांनानै ओमफ्राय गावसोर माने बेदरखौहाय बेदरनि दामखौहाय माने खमायहैया आरो बिदिनो जेरै माने अमानि दामफोरा बेराम जाब अब्लाबो माने बिदि बेदरफोरनि ओ माने रांखौ माने खमायनायखौ नुनो मोनाखैमोन आरो जेरै लादों बिदिनो माने दाम लादो आरो बिदिनो
औ
आरो दाथ' जों न'खराव गासैबो माने जिब जुनार ल नङा दाउ अमाबो न दाउखौबो फिसियो नङा होमबा दाउ हांसो बिदिनो दाउआबो जेरै जानो थाखायथ' जेनेबा जों माइरंखौ होनो गोनां जायो। माइरं ओंखाम बेफोरखौहाय जोङो ओरैनो फिसिनानैल' दोनबा जाया मानो होनब्ला जों बिसोरबो जानो थाखाय थांनानै थानो थाखाय' बिसोरनोबो आदार नांखागोन नङा होमबा नोंथां? बिदिनो हांसोआ हांसोखौबो जोङो लायो न'खराव गासैयाबो माने बिदिनो जानो थाखायल' नङा।
माने फाननो थाखायबो लानाय जायो आरो बिदिनो जों दाथ' हा गलायननिफ्राय मोनो गोबां जेनबा सापरफोर बेफोरखौ माने होनानै माने होनाय जायो आरो गुन्दैजों गलाय देरनानै बिसोरनो जाहोनो थाखाय अब्लासो माने थाब देरनानै माने फानजाहैगोन माने गावनि जेनेबा खामानियाव माने ओहम बेखौ बाहायनो हागोन आरो बे रांखौहाय बिदि
औ
ओहम हांसोनि दामाबो गोबां जाबोबाय बिब्दिनो
बेनिखायनो गोबां रां आरजिनो हायो बेनियाव जेनेबा गाव मोनसे जेनेबा बिजनेस बायदि बेखौ खालामहैनो हायो आरो दाउनि अ दाउ उबो आरो अमाबो जिखुनु हक गावनि गोसोबायदि
आरजिनो हायो आरो बिदिनो आरो नोंथाङा मायाबाफोर एसे फोरमायबावगोन नामा
नोंथां लानायाव ओरैनो मा मा जिब जुनार जिब जुनार दं दा न'आव
अ नोंथां जोंहानावथ' बिदि दा जिब जुनार गैया मानो होमब्ला जांआनियाव आंओ जेरै बुंदों दा हांसो दाउ बेफोर दंमोन नाथाय बेफोर बेफोरबो माने बेरामावहाय माने थैबाय आरोना दा माने जोंहा लाथ'वाखै बिदिनो बेरामफोर फैफिनब्ला आरो थैबाथाय ओरैनो जेनेबा गुबुननिफ्राय बायना लाबोब्लाबो माने माने ओरैनो लस जागोन होननानै आरो दा लाथ'वाखै माने उनावहाय लागोन होननानै सानदों आरो बिदिनो बोरमाखौहाय फिसिगोन बिदिनो सान दाना बिदि माने बायनायखौ सानद आरो बिदि नाथाय दा बिदि गैथ' नोंथां लानायावफोर दं नामा मोसौ
औ नों औ बोरमा दं मानै ओमफ्राय अमा दं बिदिनो मासे बेनिफ्राय हां हांसो दं बेनिफ्राय दाउ दं
औ औ
ह
अब्ला नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै आं गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ
आरो इयुनावबो रायज्लायनो मोनफिनगोन होननानै आसा थाबाय नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नोंथां बेयावनो दोननोसै नामा दे
दे
ए